हेल
औ नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
ए नोंथां नै ओरैनो जिरायनानै दंलाबायो नोंथां।
औ औ औ नोंथां अबाव दं नोंथां न'आवनो दं ना?
अ नोंथां ओं न'आवनो दं नै।
अ जाखां आंबो न'आवनो दं नोंथां नै।
अ औ औ।
जाखांबाय नामा नोंथां।
अ ओंखामथ'थ' सानजौफुनि जाथ'वाखै नोंथां नै ओरैनो फंनि खौलाय जाबायमोन आरो जाखां दहैनो जाबायमोन दायो ओरैनो जेरैलाबायनानै दङ।
मा मैगं मैगंजों जाखो नोथां।
अ मैगङाथ' जोंना फाथो मैद्रु ओमफ्राय आलुजों सयाबिन भाजिसोमोन नोंथां। नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां?
जोंना आलुसोमोन नोंथां आलु दालि।
अ अ मोजाङानो।
जा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनानै कल खालामनाय जादों नोंथाङां।
अ सावरायजागोन नोंथां नै आंबो दा ओरैनोसो दंखायो मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां। नाबा
जेनेबा दै बानानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथजों कल खालामनाय जादोंमोनोंथां जेनेबा दै बानाया जोंनि थाखाय मा समाव मदद होयो बा दैबांना जानायनि थाखाय जोंनि मा माया खहा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां आं आं फोरमायगोनसै ना नोंथां बिदिब्ला
औ औ नोंथां।
औ। होनोब्ला जोंहा दैबाना होनोब्लाथ' जोंनि बिदिनो गामि ओनसोलफोराव गोथौ जायगाफोराव एबा बिदिनो गामै जोंनि गामियारि ओनसोलफोरनि दैमा जिेंफोरावनो माने बांसिन जानायखौ जों नु नुनो मोनो आरोना नोंथां।
आरो बेफोर औ माने बे बेफोर दैबानाफोरा जोंनि थाखाय गोबां खहा खालामो होननायखौ आं मिथिनो मोनो जेरै जोंहा जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो गोबां रोखोमनि मानसिफोरानो आबाद मावनानै जायो आरो बे फोर आबाद मावनाय फोरनि सायाव माने दैबाना जायोब्ला बेफोरो गासैबो सिलिंखार जानो हमो आरो नोंथा। आरो बिब्दिनो जोंनिनो गामि ओनसोलफोरनि बैफोर माने दैमाफोरा एबा उसिनानै बिबदिनो दैबाना जायो आरो जो हालानिफ्राय फैनाय दैफोरा माने जोंनि हायेन ओनसोलफोराव माने बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा गोहोम खोख्लैफैनायखौ जों नुनो मोनो बिब्दिनो दैफोरा ज जानानै बिदिनो जोंनि बारि आरो बारिफोरखौ एबा आबाद फोथारफोरखौ एबा जोंनि न' बां गासैखौबो माने हुस्लिमनानै एबा उ सिलिंखार खालामजोबनायखौ जों नुनो मोननाय
औ औ नोंथां औ औ।
आरो बेल' नङा जोंहा माने दैबानाया गोबां रोखोम माने गोबां रोखोम रोखोमनि जेनेबा जोंखौहाय मा होनो खहा खालामो। जेनेबा जोंहा दैबाना जायोब्ला जोंनि न'फोरावबो जे जुदि दैफोरा हाबोब्ला जोङो माने जोंनि जानाय आदारफोरनि बागै जोङो जेनेबा राननानै थानांगोन एबा ओंखाम उखै जानानै थानांगोन जों माने दैबाना जायोब्ला जोंहा जोंनि गामि ओनसोलफ्रावथ' गोबां बांसिनानो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ माने अरावसो बनजोंसो संनानै जायो माने
औ नोंथा। गान्दा हेलौ नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनायासै नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ अ खोनाबाय नोंथां। औ दासो खोनादो नोंथां।
अ माने आं बुंदों दे जोंहा माने दैबानाफ फोर जायोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि लामाफोराथ' एसेबां फाखानि लामा नङा नालाय माने जोंनि लामाफ्राबो हाब्रु जानो हमजोबो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव माने जोङो अबावबा थांनांगौ जायोब्ला हाथाय बाजाराव थांनांगौ जायो अब्लाबो बिदि थाइमाव जोङो उसुबिदा जायोबा हाब्रुफोरनि थाखाय जोङो थांनो हाया जायो आरो दै लोमनायनि थाखाय थांनो हाया जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ औ
आरो बेल' नङा जोंनि जेनेबा गामि ओनसोलनि लामाफोराव एबा गोबां दाब दाब बिदिनो दैमा दैसा फिसा बिलौ एबा बोहैबाय थानायखौ जों नुयो बेफोरजोंनो बोहैबाय थानायानो दै जमा जानानै बा उसिफावनानै जोंनि ओनसोलफोरखौ माने दैमा दैसा गिदिरनिफ्राय लानानै फिसाफोरानो जेनेबब्ला उसिफावोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव माने बैफोर दैबाना फोरा फैजोबनानै जोंनि जोंनि गायनाय आदार जानाय आदारफोरखौ माने सिलिंखा खार खालामजोबो गायनाय फोथारफोरखौ माने सिलिंखार खालामजोबो आरोना नोंथां आरो दैबानानि जाउनावनो जोंहा गोबां दाब दाब जायगाफोराव बिब्दिनो न' बां न' बांफोरा हाजों ओम हाजोनि हा गुगालाबायना फैनायजों दैमाफोराव बोहैबोनायजों माने जोंनि न' बांफ्रा गोबां माने ओ खोबजाफैनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि ओनसोलफोर राव गोबां रोखोमनि माने मानसिफोरा आबादफोर मावनायखौ लानानैबो आरो गोबां रोखोमनि बिबदिनो नाफोरखौ माने फुख्रिफोराव फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउ उनाव माने दैबाना बोयोब्ला बैफोर नाफोराबो जोंहा दैबानाजों थांफा जोबनांगौ जायो सिलिंखार जायो जोंहा लस जानांगौ जायो
आरो
नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायासै नोंथां नोंथाङा एसे मोजां लारायलाय नोंथां
अ एबार खोनाबाय नामा नोंथाङा हेलौ नोंथां
अ माने औ औ नोंथां माने नोंथांनि माथोखौ एसे नेट गैयै बादि खोनदोंमोन नोंथां एबार राय्लायफिनदों नोंथां
अ माने आं होनदों जे जोङो दैबानाया जोंनि थाखाय माने गोबां ओ नुखसा अ माने जोंखौहाय माने गोबां ओ लस खालामफैयो होननानै आं बुंदों आरोना नोंथां
औ नोथां औ
दालाय जोंहा जेनेब ब्ला दैबानाफोर जायोब्लाथ' जोंहा दैबाना मारै जायो होनोब्लाथ' जों नोंथाङाबा मिथिखागौ जानांगौ बिदिन नो दैमा दैसाफोरनि दंग'फोरनि दैफोरा बिदिनो जमा जाना नानै बोहैलांनो जायगा गैयैयाव बा थानो जायगा गैयियाव जों
औ औ नोंथां नोंनि माथोखौ खोनायासैलै नोंथां नोंथाङा एसे जायगाखौ सोलायलाय नोंथां हेलौ नोंथां नोंथांनि जाय माथोखौ मोजांथ' मोजांखौनो खोनथायासै नोंथां नोंथाङा मोनसे जायगाखौ सोलायलाय नोंथां माने नोंथांनि थानाय जायगाखौ
फिनानैसो जों जोंनि जा गोरलै फोरबो जुदि बानाफोरजोंनो जुदि थांफाजोबो बा बा दैबाना जानानै बेफोरबो सिलिंखार जाजोबोब्ला माने जोंहा आरो बेनिफ्राय बांसिन जोंहा लस जाबावो आरोना नोंथां दा बेफोर दैबानाफोरा माने बिब्दिनो गोबां माने जोंहा दाथ'
सुबुं दाब दाब जायगाफोराव न' लुना थानायफोरबो दै बिदिनो खाथि खाथि दैमा दैसाफोराव न' लुना थानायफोर जेनेब्ला जोंहा दै बोहैनो लामा गैयियाव बा गोबां दैज्लां बोथोरनि जेनेबा जुब जुब अखा अखा हानायनि जाउनाव बेफोर माने दैबानाफोरा जायो आरोना नोंथां दायो नोंथां जेनेबा आंथ' दैबानानि बागै आं मिथिनाय बायदि एसे फोरमायनानै होबाय नोंथाङाबो बिदिब्ला आंनो दैबानानि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
अ बिब्दिब्ला नोंथां दे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ नोंथाङा माबा गिबियाव जों दैबाना जानायनि बाथ्रा बुङोब्ला जेनेबा दैबाना बोरै जायो होनोब्ला जों मिथिनो मोनो दि जेनेबा बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव एबा हाजो हाला एबा बायदि गोजौ जाय जे अबा बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव जोंनि दंग दंग फ्राय एबा दैमा दैसाफ्रा उसिफावनानै जोंनि न' बां गासिखौबो लोमसाव होजोबो बिदि जानायखौनो जों दैबाना जानाय होननानै बुंनो हायो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जों गिबियाव जों दैबानानि माखासे खहा खालामनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों गिबियाव जोंनि हाखौ खहा खालामो मानो होनोब्ला जोंनि हाखौ गोबां खुरखायो नङा होमबा नोंथां देबाना जानायनि जाउनाव आरो जोंनि न' बांफ्रा न' बांफ्रा गोबां खहा जायो मानो होनोब्ला जोङो ओ न' बांआ सेस बायजोबो बो एबा जोंनि बिाफां लाइफां आरो जिब जुनार दावमा दाउसा बायदि रोखोमफोर माने थानो जायगा मोना नङा होनबा नोंथां सेस सिलिं खार जालांजोबो नोंथां औ आरो जों बुंनो हायोदि जोंनि आबाद मावनायाव गोबां ओ बिबाङावनो खहा खालामो मानो होनोब्ला जोंनि आबाद माव आबाद मावखांनायबाबो जेनेबा आ आबाद मावगोनबाबो एबा आबाद मावनो नागिरदोंब्लाबो सेस खहा खालामजोबो मानो होनोब्ला जों बुंनो थाङोब्ला आबाद मख मावखानायखौबाबो जोंनि दैबानाया सेस खुरखाना लांजोबो एबा आबाद मावनो नागिरदोंब्लाबो जों जोंनि हाखौ सेस कुरखा जोबो नंङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जों बुंनो हायोदि दैबाना जानायखौ जों होबथानो थाखाय जोंनि माखासे दैमाफोरखौ एबा दंग'फोरखौ जोङो जों मोजाङै जेनेबा बान्दो एबा आलि होनानै जों खोबथेनांगोन नङा होनबा नोंथां होथेनांगोन
औ औ औ
जों बिफां लाइफां गायनांगोन आरो जों बिफां लाइफांनि गायनायनि जाउ नाव जों बिफां लाइफाङा जोंनि हा रोदाफोरखौ जों सुस्रायो। सुस्रबा माने ओ गोरा खालामो बे गोरा खालामनायनि जाहोनाव जोंनि हा न' बांफोरा जेनेबा मोजाङै थायो जेनेबा हाफोरा खुखाया बेनि जाउनावनो जेनेबा जोङो ओ दैबाना जा-जानायखौ जों होबथानो हायो होनना जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ नोंथां आरो जोङो दैबाना जानायनि माखासे खहाफोरा जाबावबाय जेनेबा लामाफ्रा गुगानाय नङा होमबा नोंथां आरो लामाफ्राव दै थायोब्ला जों नांगौ समाव अबेबा समाव अबावबा अबावबा जायगायाव थाङो ब्ला नांगौ समाव जोङो ओ मोनहैनांगौ टाइमाव जों मोनहैनो हाया नङा होमबा नोथां।
औ औ।
औ नोंथां आरो जों गारि मथरफ्राबो खारनो हाया। जों गासिबो बन्द' जाजोबो। नङा नोथां। औ। ओ नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आंनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा बोरै मोनखो एसे फोरमाय हेलौ नोंथां।
अ जोबोद मोजां जादों नोंथां। दायो जोंहा समाबोथ' जाबाय नालाय नोंथां नोंथां मा बुंनो सानो?
एसेयावनो दोनथ'सै नङा होनबा नोंथां? ओ गोजोनथों नोंथां। औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों औ खुलुमबाय।